खोनादों ना खोनादों दा नोंथां अ नोंथां? नोंथाङा मा खालामदों दालाय?
नै दङ ओनथां ओरैनो जनानै।
अ औ। नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखामाथ' जाना जाखांबाय उम जेरायना दं जाखांना।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दंना?
दङ दङ नोंथां ओरैनो दं बुं दे।
अ
खौराङा मामोन?
फ्रिबा मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आं।
औ दे बुं हायो ओनथां हायो
औ औ माने ओ बिदिनो ट्रेडिसनेलनि एसे बागै नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन मा ट्रेडिसनेल नांगौ नोंथांनोलाय?
ओ जेरै ओ अनला एबा बिदिनो नारजि, अमा, नाफाम
अ अ माने ट्रेडिसनेल ओंख्रिनि बागै आरोना?
औ औ
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो।
औ एसे बिबुंथिखौ लाखिदो नोंथाङा।
औ जायो जायो जागोन हागोन। हागोन नोंथां नोंथांनो बबे मोनसेखौ नांग्रोगौ मिथिनो लुबैदों बबे मोनसेखौ नारजि अमा ना मेवाइजों अनला?
नोंथाङा अबेखौ गोसो जायो बेखौनो खोन्थादो दे
उम खोनथानायाथ' हायो मोननैखौबो दा होमबा अनलाजों मेवाइजोंखौ आवगायनोसै ना
औ औ
औ फार्स्टआवनो जों माने अनला ओंख्रि संनो थाङोब्ला जा माइ रंखौ सोमना लाग्रोनांगोन
ओम
औ सोमखांनानै जेब्ला सोमखाङो सोमखांनानै उनावहाय माइरंखौ दैनिफ्राय बोखांनानै ओ बर'नि मोनसे उवाल होननाय सोदोबा उवाल नायनाय होननाय मोनसे बुस्थु दङ बेवहाय माने ज'मा खालामनानै देग्लिनाय जायो आरो माइरंखौ बेयाव दोखो दोखो देग्लिनानै गुनदै खालामनाय जायो माने माइरंखौ औ गुनदै खालाम बे माइरंखौ गुनदै खालामखांनायनि उनाव जोंहा अरदाबाव दै गुदुं जानो आरो दैखौ मोनसे आइजें लानानै बा थौफोर लानानै दैखौ अरदाबाव गुदुं खालामो आरो ओम बे दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौफुगोन आरो गोदौफुयोब्ला बै जाहख उवालाव देना लानाय माइरं गुनदैखौ दै गुदुङाव होस'नो आरो होसननांसिगौ माने जेब्ला होसनखांगोन अब्ला बेयाव होसनबाय होसन आरो बे होसननायावहाय बै माइरं गुनदैया एसे लाद्रा लुद्रा जानो नागिरो आरो बे लाद्रा-लुद्राखौ जोंहा माबा मा होनो मा होनो बेखौ बर'आव मा होनोमोनथाय साखं ना साखन होनो बेजों साग्लिनांगौ आरो औ बेजोंनो साग्लिनांगौ माने साग्लिनानै जाहाथे बै माइरं गुनदैया लाद्रा-लुद्रा जाया जानायाव स्मुथ मोजां जायो आरो थिग बेबायदि आरो बेबायदिनो जेब्ला अनलाखौ साहोलां साहोलांबाय थांनांगौ आरो गेजेर गेजेर ओमफ्राय बिनि उनाव जाहा मेवाइखौ साफा खालामनानै हाना लाग्रोदो हाना लाखांनानै बे मेवाइखौ बे गोदौफुबाय थानाय अनला ओंख्रियावनो होसनना होनांगौ आरो औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ औ बेबायदि आरो ओ ओमफ्राय बेवहाय संख्रि बानलु होखानानै मोजां माबानांसिगौ आरो बेवहायनो गोदौग्लावबोफाजोबनांगौ आरो बेबायदिनो गोबाव सम गोदौहोखांनायनि उनाव एबा गोबाव सम दसे नेथ'नायनि उनाव जोंहा अनला ओंख्रिया मोनो आरो औ होनब्ला नोंथाङा नायनो हासिगोन ओंख्रियाव संख्रि बानलु नांगोनना नाङाखै साखिनायनो साखिनायखांनानै संख्रिफ्रा एसे खम जादोंब्ला एसे होसननो हायो आरो होफिननानै दसे जि जाननानै दोननांगौ थिग बेबायदिनो आरो अनला ओंख्रि संनाया औ ओमफ्राय माबाफोर सों सोंफिननांगौ दंमोन नामा नोंथां
नोंथां होननाय बायदिनो आंबो बिदिनो बिबुंथि लाखिनसै ओ माने ट्रेदिसे- नेल ओंख्रिनि थाखाय ओंख्रिखौ आरो
औ दे
जेरै जेरै नोङो अनला आरो मेवाइखौ लाखिबाय आंबो एसे अमा नारजि बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि दंना बेखौ आं माने नोंनो एसे फोरमायनोसै आरो।
औ दे फोरमायना होलायदो एसे खोनासं नि आंबो। दे
ओ जेरै ओ नारजि होनबाथ' मिनथिखायो जानो हागौ नोंथाङा।
मोन थिगौ नोंथां मोनथिगौ।
औ जेरै नारजिखौ फारसावहाय माने ओ नारजि होनोबाथ' जोङो मा होनो बे मा होनो फाथोजोंसो बनायनाय जायो फाथोखौ फासाव ओ जोङो खासिगोन खानायनि उनावहाय माने फोरानसिगोन सान्दुङाव। ओ नारजि होनोबा मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया जाहैबाय- ओ गोदै मोनसेया एसे गोखा जोङो बेखौहाय माने गोबाव सम फोराननानै माने बिदिनो एसे गोबौ बिदिनो दोननानै जोङो गोबौ दोनबासो नालाय मोजां जायो नालाय।
औ औ औ नोंथां।
गोबौ दोननानै जेनबा बिदिनो मास मोननै मोनथामसो दोननानै जोङो ओ जासिनो आरो जोंङो माने फासावहाय बिदिनो जोङो नारजिखौ अमा बेदरजोंसो जायो नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ।
औ मोनसिथिगौ नोंथां दे।
औ जोङो नारजिखौहाय फास माने बिदिनो नारजि फोराननायखौ दैयाव सोमनानै लागोरसिगोन फासाव।
औ औ औ
सोमनानै दसे दोनहाबसिगोन आरोना। दोनहाबनानै बिदिनो ओ बोखांनानै जोङो फारसावहाय बिदिनो बेदरखौ एवना लागोरसिगोन जों माने अमा मेजेम खौ आरो ना औ अमा मेजेम
औ नोंथां औ।
एवना एवनानै बिदिनो थाव सामब्राम बानलु पियास होनानै जोङो माने एवना लागासिनो आरो अमा बेजेमखौ बेनि उनावहाय अमा बेदरा मोनखांनायनि उन जोङो नारजिखौ रुसिगोन आरो दै गुदुङाव रुखांनो जों नारजिखौहाय खारै होनानै रुसिगोन
संख्रि होसिगोन बिदिनो बानलु थाइनै थाइथाम होनानै जोङो रुसिगोन आरो बिदिनो दसे गोबाव दोननायनि उनावहाय जोंनि बे अमा बेदर मेजेम एवनाय दोननायखौ माने जोङो बे नारजियावहाय माने होसनसिगोन आरो होसननानै इदिनो दसे बिदिनो फास मिनिट एबा दस मिनिटसो दोननानै जों माने माने जोंनि बे संख्रि नांगोन ना नाङाखै बानलु नांगोना‌ नाङाखै बेखौ माने जों साखिनो हसिगोन आरो ओ आरो बिदि गोबां माने ट्रेडिसनेल ओंख्रि दं जेरै ओ एम्फौ होननाखौ मिथिखायो दा एम्फौखौ नोंथाङा
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ मिथिगौ
एमफौखौ मिथिखायो दा औ एम्फौखौहाय बिदिनो ओ औ एम्फौखौ माने फार्स्टावहाय इदिनो ओ सिक्रिनिफ्रायसो माने बनायनाय माने फैयो आरो ना बनायनाय जायो फार्स्टावहाय सिखिरिखौ माने बिदि मोनसे जियावहाय बिदै दैहैसिगोन बिदै दैहो खांनायनि उनावहाय ओ फिसा फिसा मोनसे माने बिदैखौ जमा खालामनानै दोनसै आरो दोन थांनायनि उनावहाय माने बै मा होनलाय फिसा जासिगोन एम्फौ जासिगोन बेनि उनाव एम्फौ जानानै माने एम्फौ जाबाथाय बै इन्दि बिलाइ नोंथाङा इन्दि बिलाइ लानानै ओ एम्फौ औ एम्फौनो होसिगोन आरो माने। एम्फौनो हो खांनानै ओ माने देरसि देरबाथाय बिदिनो ओ फिथोब लासिगोन एम्फौआ बिदि ओ मा होनो मोनसे लाइ दलर बिलाइ बेयावहाय माने इदिनो दालाय दानथानानै माने फिथोब जासिगोन आरो एम्फौआ। ओमफाय बिदिनो जिरसिगोन जिरनानै बिदिनो बे जों एम्फौनि ओ फिथोबखौबो एम्फौनि फिथोबखौबो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। नों
औ से फोरमायनानै हो ना अनलायाथ' ओरैनो हो?
नोंथाङा अनलाखौ जानानै माबायदि मोनो? औ खोनादों। औ खोनादों।
उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय अ मथेथ' दिनैसिम जेबो कमप्लेन गैफेरा गोथावानो।
औ
खोनादोंना नोंथां? आरो बेजों लोगोसे बेदरफोर आरो नि लकेल दाउफोर होदेरनानै सङोबाथ' मिलौ लायथार बावोसो जानो।
औ औ।
औ नोंथाङा जा
नोंथां होनबा जोंनाथ' समाबो जाबाय। खोनाबाय?
समा जाबायना?
हेलौ औ समा जाबाय।
अ औ खोनादों।
दे नोंथां होमबा मोजां उनाव लोगो मोनसिगोनलाय औ औ दे।
औ जागोन जागोन नोंथां जागोन। दे औ उम दे नर दे थोस फाग्ला